हेल'
औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ माने जोनि आयदायानो जादोंमोन आरोना बे जे बर'फोरनि गायनाय फुनायनि सायावहाय जों सावरायनोसै आरोना
औ नोंथां दा आबाद गायनाय-फुनाय माने आबाद नङा होमबा नोंथां?
अ जेनेबा बिदिनो मैगं-थाइगं माइ आबाद मावनाय बिदिनो मैगं-थाइगं बिदि जाय
औ औ औ नंगौ नोंथां नंगौ दा बिदिनो गायनाय, फुनाय मिन्स माने आबाद होनोब्ला जोंहा माने गोबांथार गोदोनिफ्रायनो सुबुंफोरनि मोनसे न'खर सुंथानायनि मोनसे ओ राहा बियो सिंस्रि होनो होननांगोन माने गोदो सुबुंफोरा बुङो जि न'खर जिउ खुंनायनि सिनस्रि होनो आबादखौ जोंनि बर' सुबुंफोरा मानो होनोब्ला गासैबो सुबुंफोरानो दा आबादनि सायाव सोनारनानैनो दा गावनि न'खरखौ सालायबोनाय जों नुयो ओ आबादा ओरैबायदि जे जों आबाद मावाब्लानो जों माने रसा नांगोन दा मानो होनब्ला जों सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय बेलायावहाय जानायाव होन लोंनायाव होन सब माने मैगं-थाइगं फिथाइ साम थाइ बैफोरनि आबाद गैयाबानो जोंहा सोलिनो हाया दा आबाद खौ लानानैबो गोबांथार सुबुङा माने दानि जेनेरेसनावबो जिउ खुंबोनायखौ जों नुदों। मानो होनब्ला दानि सुबुंफोरा दानि फरायसाफोरखौनो होन माखासे गोबांथार गिदिर गिदिर लाइनजों फरायलांनायखौबो जों नुयो आरो आरो दानि फरायसाफोराहाय गावनि जे थांखि आबादखौ सायख'नानै आबादारिखौ सायख'नानै फरायबोनायखौबो जों नुयो दानि सुबुंफोरखौ दानि फरायसाफोरखौ आरो जे दानि फरायसाफ्राल' नङा जे जोंनि गामि ओनसोलाव सुबुंफ्रा खायफा खायफा फरायालासिनो थानाय बा ओरैनो बेखाराव थानाय सुबुंफ्राबो गामि ओनसोलाव ओरैनो थायालाबानो जोहा
मोनायाव जों नांथाबनायखौ जों नुनो मोनो। दा आबादनि बेलयावबो जों माखासे खोथाफोरखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो बे आबादखौ लानानै जों गुबुन हादरावबो जोंहा जे फालांगिनि फालांगि खालामनो हायो। आबाद बायदि बायदि जोंहा दायो जों नुनो मोनो बानलुनि आबादफोरखौ जों बांसिन सुबुंफोरखौ मावनाय जों नुनो मोनो मानो होनबा दा दखानदार सपद बन्द बानलु सिब्रनि आबाद मावनाय दा बेफोरो जोंहा गुबुन गुबुन जायगासिम बे बानलु फिथाइफोरखौ जोङो दैथायहरनाय फालांगि फालांगि खालामहरनाय खौ जों नुनो मोनो गोबांथार रां आरजिनानै गावनो न'खरखौ सालायबोनाय जों नुगासिनो दा
औ
आरो बेल' नङा जे गोबां रोखोमनि दा जोंहा नै दा सलि नुगासिनो दैज्लां बोथोराव माइ आबाद माइखौ जोंहा जे गायथारनांगौ मानो होनोब्ला जों बोसोरसेनि थाखाय जानाय आदारखौ जों जे दैज्लां बोथोरावसो जोंहा खसथ' खालामनानै जोङो बोसोरसेयाव नांगौ जानाय जे जोंहा बोसोरसेमानि जानो गोनां आदार जायखौ जों ओंखाम जायो बे आबादखौ जों दैज्लां बो मावनानै लाखायाबा जोंहा गोबांथार माने लस दङ दा गुबुन जायगायाव जों नुयो माइ आबादखौ बोसोरसेआव खननै गाहाम मावनाय दा जोंनि ओनसोलाव जों बोसोरसेआव खनसेल'सो मावनायखौ जों नुयो मानो होनोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय दैनि माने माने एभेलेबेल नङा से दैनि बिबाङा खम जानायनि जाउनाव जोङो बोसोराव खनसेल'सो माइ आबादखौ मावनाय जायो दा जोंहा गुबुन ओनसोलावहाय जों नुयो माइ आबादजोंनो गोबांथार रां आरजिनायखौबो जों नुयो गोबां रोखोमनि बिदिनो जेरै आससु माइ माइब्रा माइ माइसालि बायदि बायदि गोबां रोखोमनि माइफोरखौ जे गायो जोंनि ओनसोलाव बांसिन रनजित माइखौसो जों गायनायखौ नुनो मोनो दा जोंनि हाजों हा लायै हा बे माइखौ नायनानै गायनांगौ आरो माने बेलेग हायाव बेलेग माया जाया गुबुन रोखोमनियाव गुबुन रोखोमनि माया जाया बिदि ओनसोलाव माने बिनि जााहोनाव माखासे गोबांथार जायगाखौ नायनानै गोबां रोखोमनि बेलेक बेलेक माइ आबादखौ मावनाय जायो गुबुन जायगायाव बोसोराव खननै मावो जाय जायगायाव माने दैनि हो जोबनो गैया बै जायगायावहाय माइ आबादखौ जोङो खननै मावनायखौ नुयो बोसोराव खनो दा नोंथाङाबो आबादनि सायाव एसे फोरमायना होगोन नामा नोंथाङा आंनो
औ बिदिनो आरोना दा ओ आबाद मावनाय होनोब्ला जोंनि ओनसोलावहाय जोङो मोननै आबाद मावनायखौ नुयो आरोना जेरै जोङो मेसें बो थोरावहाय गुबुन एक्सट्रा आबाद आरो एसे जोङो दैज्लां मेसें बेसोर मोननैयावाय जोङो बेलेग बेलेग आबाद मावो आरोना जे जोङो दैज्लां बोथोर होनोब्लाथ' जोङो दैज्लां बोथोरावहाय जोङो बर'फ्राथ' जों माइ गायनानै जोङो बे माइ आबादखौ जों बांसिन मावनायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोङो माने मैगं थाइगंफोर जेरै फाथो आबाद बानलुफोर बिदिनो जिंखा बहल मैथा मैथा बांगालफोर बिदिनो ओ भिन्दिफोर बिदि बायदिसिना गोबां आबादफोर जोङो मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोना ओ बेजों लोगोसे जोङो माने माइ आबादखौनो जोङो गोबां बांसिन मावनायखौ जोङो जोंनि ओनसोलफ्रावहाय जों बेखौ मोननो हायो आरोना माइ आबादखौनो मानो होनोबा जोङो माइखौनो जोङो माइरं माइनिफ्राय जोङो माइ मोनो ओमफ्राय बेखौ माइरं माइरंनिफ्राय जों बिदिनो आदार आरोना बे जोंनि जानाय आदार बेखौ मोनो आरोना बेखायनो जोङो बेखौ बोसोरसेनि थाखाय जानो थाखाय जोङो बे दैज्लां बोथोरावहाय जोङो बे माइ आबादखौ मावनाय जायो आरोना ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंनो जोङो ओ माखासे जों बे ओंखामफोरजों जानो थाखाय जोङो माखासे मैगंफोर नांगौ नालाय जोङो बैफोरखौ जों मैगं बिदिनो बारिफ्राव गायनाय बिदिनो आं दहाय खोनथालांखाबाय जे बिदिनो भिन्दि सबायबिमा ओ बिदिनो पथलफोर जिंखा बहल बिदि बायदिसिना बिदि गोबां मैगंफोर गायो आरोना बेफोर दैज्लांफोरावहाय आरो जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो ओमफ्राय जोङो मेसें बोथोराव होनोब्लाथ जों मेसें बोथोराव बांसिन जोङो दैज्लांनिफ्राय बांसिन जोङो मैगंफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो जेरै जोङो बर'फोरनि मैगं होनोब्ला जोङो जेरै लाइ लाफा बिदिनो गोबां आलु आबाद मावनाय ओमफ्राय बिदिनो गोबांफोर आरो दं ना भिन्दि ओ माबा उम तेजफिमफोर बिदिनो ओ जोगोनारफोर लाव बिदिनो गोबां जोङो आबादफोर मावनायखौ जोङो बेहाय मोननाय जायो आरोना बायदि बायदि आबाद आथिखालावथ जों माने बेफोरनि अनगायैबो माने गोदान गोदान जोङो आबाद जेरै मैगं थाइगंफोर जोङो गायनायफोरखौ जोङो नुनो मोन आरोना नुनो मोनो आरोना एसे गोदो जोङो लाइ लाफाल'सो जोङो लाइ लाफा आलु बेफोरखौलसो गायोमोन आरोना नाथाय जोङो आथिखाल मुगायावहाय जोङो नाहरबा आरोना जे रांखान्थि बेलायावहाय जोङो ओ बेफोरनि थाखाय जोङो जिउ खांनो थाखाय जोङो बिदिनो बायदिसो रोखोमनि आबादफोर मावनाय जायो आरोना जेरै जोङो नायोब्ला जोङो आथिखालावहाय जोङो ड्रागन बिफां बिदिनो ड्रागन फिथाइ जे बेखौ जोङो जाग्रा फिथाइ आरोना बे मोनसे गोथाव बेखौ जों आबाद गोबां बुरजा बुरजा आाद मावनाय नुनो मोनो जेरै ओमफ्राय बेनि उनावहाय जोङो स्ट्रबेरि जों बेफोरखौ गायनाय नुनो मोनो आरोना जेबां गोबां गुवार गुवार बुरजा बुरजा बिदिनो फास बिगा सय बिगा दस बिगा गाहाम जोङो बैफोर आबादफोरखौ जोङो गायनायफोरखौ नुयो आरोना आरो बे फोर आबादफोरखौ जोङो माने गुबुन ओनसोल जे मोनै जायगाफ्राव बेफोर जे आबाद मावनो हाय जायगाफ्राव जेरै हाजो ओनसोलफ्रावहाय जोङो बेफोरखौ जोङो दैथायहरनानै जोङो माने बैफोरखौ बे दैथायहरनानै जो फाननाय फाननानै जोङो रांफोर मोननायखौ जोङो जोंनि जिउ खांनाय राहायाव बेफोरखौ माबानाय जायो आरोना। आरो नोंथाङा एसे बेफोरनि सायावहाय जे रांखान्थि बेलायावहाय जोंनि आबाद मावनाया माबायदि बेनि सायावहाय एसे खोन्थानो हागोन नामा जे नोंथाङा
औ हागोन नोंथां दा आबादनि जे आबाद मावनानै रांखान्थि नि बेलायाव बुङोब्लाथ' आबादावहाय जोंहा गोबां रोखोमनि माने आबाद मावनानै रांखान्थिनि बेलायावथ' जोंहा बुंनो नाङा जाय सुबुङा माने आबादनि लाइनाव फरायबाय होनबा बे सुबुङा जौगानायनि लाइनाव फैखाबाय मानो होनब्ला आं बुंनो सानो जोंनि दानि जे जुगजों गोरोबनानै आबाद खौ जाय मावनो हायो बेयो जौगानायनि लामायाव फैखायो। दा जों नुनो मोनो नंबां आबां जाबां बिदिनो माखासे जानायनि थाखायल आबाद मावोब्ला जोंहा आबादाव माखासे खहाबो दं लाब दङ लाब खहायाथ' थाखायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नंगौ औ
दा जों नुनो मोनो दैज्लां बोथोराव जाय आबाद मावो माखासे जों बि मिथिंगायारि जाब्रबथाय दैबानाजोंबो जोंहा माखासे लस जानो गोनां जायो। गोबांथार सुबुङानो दैबानाजों बे लोमसाव जाजोबनानै माने आबादा आ लस जायो खिन्थु बै लसखौसो साननानै जुदि आबादखौ मावलासनो थायाब्लाथ' जाया। दे सानसे नङा सानसे नों साक्सेस जानो थाखाय जुजिबायानोथ' थाखानांगोन दा जोंहा खायफा खायफा सुबुं फोर जे नोंथाङा बुंदोंमोन ड्रागन नैबे ड्रागन जे आबादखौ मावोब्ला एकदम जौगानायनि लामायाव फैखायो मानो होनोब्ला अब्ला बे फिथाइयाहाय गोबां नै दा सेलिं जाखायो। आरो बे बुस्थु खौ जायोब्ला जोंहा माखासे बेराम आजारफ्राबो हामो होननानै जों खोनानो मोनो। आरो सा आबाद बेफोरबायदि जोंनि थाखाय जोबोद मोजां आबाद बेफोरखौ माव अब्लाबो जोंहा खायफा खायफा सुबुंफोरखौ जों नुनो मोनो जे जाय ओनसोलावहाय माइ गायनो थाखाय जोंहा दैनि आंखाल बै ओनसोलावहाय जों बांसिन सुबुंफोरखौ माइनि सोलायै जोङो सा आबादखौ माने गायनायखौ जों नुसै आरो दाना। आरो गय गय फिफां थालिर बागान बायदि बायदि आबादफोरखौ जों दानि जेनेरेसनावहाय जों बांसिन मावनायखौ नुदों
औ
नङा होमबा नोंथांनि जोंहा रायदोब्रा खोथाया लावलांबाय थायो बेखायनो समाबो जाबाय नोंथां औ बेनिखायनो जाथ'सिगोन नामा नोंथां उनफ्राव सावरायलायदो बिनि
औ जाबाय गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोनथों